औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
औ।
आङो कल खालामनायनि जाहोना बै जोंनि बर'नि सोमोन्दोफोरा बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो होन्ना खालामदोंमोन आं।
औ दे बुंलाय।
दा बे बर'नि सोमोन्दोफोरखौ बोरै लिंजेननाय बेफोरखौ मिथियो नामा सोमोन्दोखौ जेनेबा मानो लिंनायनि गोनांथि दं बेफोरखौ?
अ आंथ' बारा नलेज गैया सोमोन्दै लिंनायनि सायाव।
अह।
नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ एसे मिथियो नाथाय गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ आं मिथिनायफोरा। बांद्राय मिथिजोबा आरो।
औ। नोंथाङा मिथियोब्ला एसे खोन्थाना होलाय बोरै लिंजेननाय सोमोन्दोखौ। औ।
जेनेबा सोमोन्दो लिङाबाथ' जोङो रावखौबो गेदेर उन्दैै मिथियाना जेनेबा जों गेदेर उन्दैनि गेजेराव सिनायथि लालायनो बा ए सनमान होलायनो थाखाय जेनेबा जोङो सोमोन्दोखौ लेङो जेन बा लाजेनदों बा लिंजेनदों होनना मिथियो आरो।
औ।
जेनेबा बिफा फिसाज्लानि सोमोन्दोआवनो बिफाखौ आफा होननाय
औ।
फिसालाया बिफाखौ आफा होननाय बेफोरबो मोनसे ओ गेदेर बा गेदेरफोरखौ बा बिफाखौ सनमान होनानै सोमोन्दो ला मोननाय जायोना।
औ।
बिदिनो आरो बेनिफ्रायनो बेखौनो बुजायगोनबो जेनेबा गेदेरफोरखौ बा उन्दैफोरखौ खौ अननो थाखाय सोमोन्दो लाजेननाय जादोंमोन आरो।
औ औ।
बि गेजेराव
औ बेनिफ्राय नोंथां मा होनगोन बेखौ? आफा आफानि आफानि बा बाबानि फंबाइनि हिनजावखौ मा सोमोन्दो जायो?
बिदिथ ओ मादैआनो जायो दां।
औ ओमफ्राय जेनेबा बाबाया फंबाइनि हिनजावखौ मा जागोन?
सोरबा सोरबा बेवाइफोरबो होनो जेनेबा सोरबा खैनाफोरबो बुङो जायगा लायै जायगा आलदा आलदा जायो आरो।
नोंथाङा बाबा बुंनायाव मोनसे गोसोखाङोदा मोनसे बाथ्रा
औ दे बुंलाय।
माने जोंना बर'फोरा आथिखालाव बांद्राय बिमा बिफाखौ आइ आफा होनना गाबज्रियो आरो जेरै दा नोंथाङा बुंनाय बायदि बाबा आइ होनो जेरै माने बेबो ओरैबायदि जालांबाय जेनेबा उन्दै समावनो जों खौ। ओ गाबज्रिनायआव बाबा होन आइ होन होनना मा होनना गाबज्रिनो थिनो ना।
औ।
बेनिफ्रायनो बिदि जालांदों आरो जेनेबा जोंनि गुबै बर'नि सोमोन्दोआथ' बिफाखौ आफासो जायो बिमाखौ आइ जायो।
औ।
बेसो आरो नाथाय दानि दिनाव गोबां खम जानाय नुबाय आरो बे बिमा बिफाखौ आइ आफा होनना गाबज्रिनाया
औ औ बांसिन बांसिननानो बा बा मासो होनना गाबज्रियो आरो ना।
औ। बेथ' गुबुन हारिनिसो राव जाबाय माने बे आइ आफाखौ जोंनि बर' गामिबो बा गामि गामि सिं थाखाययासो दाबो साफा सानैखौौफोरखौ गाबज्रिनाय खोनायो आरो नाथाय बिदिनो एसे देफलब जायगा फोराव थानाय बा टाउन सहराव थानायफोराथ' बिदि आइ आफाना गाबज्रिनाय खोनाया ।
औ ।
बेदि आइ आफा दा गाबज्रिनाय खोनाबथ' माने गोदोनि बायदिसो खोनालायो ।
औ औ ।
बिदि गाबजिनाय खोनायोब्ला मोजांबो मोनो आरो ।
औ ।
दानाथ' मालाय बे बिमा बिफाफोरखौ मामि देदि मोनबावोसो मालाय इंलिसनि
औ बांसिनानो मामि देडिखौ माबे साइदआव बाहायो नोंथां?
बिदिनो जेनेबा मर्दान सिटि बा टाउनफोराव थानायफोरा । बिदिनो बुङो आरो बिसोरो गावसोरनि इनभारनमेन्टजों गोरोबनो थाखाय ।
औ ।
बा नोंथ' बेबायदि सोरबा एकदम देभेलप जायगाफोराव थानानै आइ आफा होनना गाज्रिबाथ' इसोरखौ सोरबा सोरबा गाव खौवनो गाव एसे गोदै गोग्लैसोनाय जायगानि होननानै लाजिनाय मोनो आरो सोरबा सोरबा नाथाय बे लाजि नांगनि गोनांथि गैया । बे जोंनि बर'नि गुबैयै राव ना ।
औ ।
बिदिनो आरो बिमाफोरखौ मा होना गाज्रिनाया बेबो गुबुन हारि निसो राव आइ होनना गाबज्रिबा साबसिन जायो । बिदिनो ओ नोंसिनथिं बिफानि फंबायखौ मा होनना गाबजियो ओरैनो?
जोंनिथिं बाबानि फंबायखौ बा आफानि फंबायखौ दादान दादा होननानै बुङो जोंनिथिं ।
अ बेबोथ' गुबुन हारिनिसो राव जाबाय दादाया। बे एसामिसफोरनिसो रावदां दादा होननाया?
औ औ।
जोंनि बर'आवथ' गुबैयै दादि बा आदै होननानैसो गाबज्रिनाय जायो बे दादानि गुबै बर' रावा ।
औ ।
दादि बा आदै होनो आरो ।
दा दै न'
औ । दादै बा आदि आदै
आदै औ
नोंथांमोननिथिंथ' होमबा एसे गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि गुबुन रावनिसो हाबदेरजोबना दंना नोंथां?
जोंनिथिंजाय मा होनना बुंगोन न' खाथि खाथियावनो एसामिस फोरबो दङ नालाय। जोंनिखै माने बिदिनो रायलायलाङो आरो ना।
औ
बाबा दादा बिदिहाय
उन्दैनिफ्राय खोनाबोबाय नालाय ओ गोरोबलांनाय बायदि जायो बेगासिबो बेखौ बैखौ होननाय होननायै होनबाय थानाय खोनाबाय नालाय
औ औ
आरो नोंसिनिथिं बे बिमायंफोरखौबो जेथा होनना बुङो नामा?
औ होनो बुङोआनो दैे मालाबा सम सम आंबो जेथाखोनो होनना बुङो। ओमफाय सोरखौबा एसे बोरायनाय बा बुरै जानायखौ आयं होननानै बुङो ओमफाय एसे बैसो थानायखौ जेथा जेथि बिदि बुङो आरो ना।
खौ जेथाबाय हिनजाव मानसिखौ जेथे होनबाय।
औ एसे बैसो थानायखौ बाय बैसोआव बुरैनाय बा बोरायनायखौ आयं होननानै बुङो आरोना।
औ, बे माबायाथ' गुबैयैथ' बर' रावआवथ' जे जेथायाबो जेथिया आयङा सोमोन्दोआनो नोंथां?
औ औ आयंआनो जायो।
बे एसामिसनि जाहैबाय माबाया जेथा आरो जे
औ आं माने नोंथां ओरैहाय सानो आरोना।
औ
माने मा आयं होनबाथाय बैसो जेनेबा एसे बैसोआव बैसोआ दंगोआनो आरोना बोरायथ'वाखै। बेखौ माने आयं होननानै लिङोबाथाय माने बुहुद बोरायनाय बायदि मोनो आरोना
अ जेनबा औ
जेथा बा जेथि बिदि लिङो
गावबागावाव माबानानै साननाय नाङि साननाय बै साननाय जाबाय जेनेबा
औ औ औ
ट्रेक्टर लिंनाया
ओहोव औ औ औ जोंनि बर'आवथ' आयं बा आयं हि-हिन्जाव मानसिखौ आयं हिन्जाव बुङो आरोना औ
फाइ आरो बिदिनो सोरबा आरो गुबुन जायगाफोराव माने बिदाफोरखौबो आदा होनालासिनो दादा बोहोननाय खोनायो
औ औ औ आंबो खोनादों दे बेखौ
जायगा लाना जायगा दादाबो होनो आरो बिदाफोरखौनो आदासो जायो नाथाय
औ
बेनिफ्राय जेनेबा बैखौ मा सोमोन्दोबो लायो जेनेबा बा नोंसा ओ दादि बा आदैनि हिनजावा नोंसा आफाखौ मा सोमोन्दो लिङो नोंसोरनिथिं
गेदेरफोर होननानै बुङो जोंनिथिं औ नोंथांमोननिथिं माबायदि मा बुङो
जोंनियावबो बे गेदेरफोर बा बेवाइफोरानो बुङो
औ औ औ
लिरनायाव बेवाइखोनो लिरो नामाथाय बर'आव गुबैयै
लिरनायखौ मा लिरो बेखौ आंबो मोजाङै मिथिया दे नोंथां
आं बेवाइ बायदि गोसोआव दं आरो
बिनिफ्राय नोंथां नोंथांथमोननिथिंजाय बा मा होनगोन बेखौ आइनि उम बिफानि हिनजावखौ मा बुङो
आइ नि बि- बिफा बिफानि हिनजाव
औ आइनि बिफानि हिनजाव
माबायानो जागोन जां बेयो जेनेबा आबै आबै आबैयानो जाया ओमबा
आबैयानो जागोन औ
औ फ्राय बेयो बे सोंथिया बै जाहैबाय जेनेबा गोदो हाइ स्कुल समाव थानायाव फैनाय जेनेबा फंसे सोदोबजो फिन होनाय बायदि जाहैबाय बियो। सोंथिया दा सोंनाया।
बेनिफ्राय नोंथां मा होनना बुंगोन बेखौ आइनि बिफानि बिफाखौ मा जागोन नोंथां?
आइनि बिफानि बिफाखौथ' आयं जाफैगोन नामाथाय सोमोन्दोआव।
औ औ आयंआनो जा आयंआनो जायो।
जिमाननो
औ आयङानो जायो।
आं माने बिदि बांद्राय गोथौ गोथौ सोमोन्दोफोरखौ मिथि मिथिजोबा आरो बे एसे खाथि खाथि सोमोन्दोफोरखौल'बा गुसुं गुसुं सोमोन्दोफोरखौल' मिथियो। बिदि गोथौ हाबैथारनाय सोमोन्दोफोरखौ बांद्राय मिथिजोबा आङो। एसे गो गोनो गो थो जायो आरो।
औ औ।
जों सोमोन्दोनि बागै रायज्लायनानै बा नोंथांनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां। आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों रा-रायज्लायनो मोननानै बा मिथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय दिनै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सोमोन्दोनि बागै।
औ ।
बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां दिनै?
अ--जागोन दे नोंथां।
औ दे।